खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गिबियावनो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलनायखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंजों बा आंनो कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर बाथ्रा खोथा सावरायनो गोनां दंमोन नामा नोंथां?
औ दङमोन नोंथां माने आङो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय एम्फौ फिन एम्फौखौ माबोरै फियोबा खुन्दुंखौ माबोरै लुयो बेनि सोमोन्दै नोंथाजों सावरायनो सानदोंमोन आरो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा जे जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बे एम्फौखौ माबोरै फिसियो बा खुन्दुंखौ माबोरै दिहुनो बे एम्फौ फिसिनानै बेनि सोमोन्दै फोरमायग्रोदो गिबियावनो
औ नोंथां एम्फौ फिनाय होननानै बुङोब्लाथ' बेयो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो थानाय बेखौहाय मेसें बोथोरावहाय भुटानफोर भुटानिसफोरा बर' गामिफोराव फैनानैहाय फिथोबखौ लांनायखौ जों दासिमबो भुटाननि खाथि खाला जायगायावहाय जोङो बा गामि फोरावहाय जों नुनो मोननाय जायो आरोना दा दानि बोथोरखौ नायोब्लाथ' बारा नुबांलिया नाथाय थेवब्लाबो माखासे खाथि खाथि खाला गामिफोरावहाय जोङो बेफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो आरोना ओ एम्फौ फिसिनाया सिखिरिनि बिदै दै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय आरो एम्फौखौहाय जेनेबा बा फिथोब थोबहोनो थोबहोनायसिम माखासे गोबां रोखोमनि थाखोफोर दङ आरो ना। ओ बेफोर थाखोफोरावहाय जेनेबा बबेबा समाव माबायदि जोथोन लानांगौ बे फोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखाखा आरोना रोंखाजोबो । ओ बिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय जोङो एम्फौखौहाय दिहुननानैहाय ऐ दिहुननानैबो जोंनि बर'फोरा जायो आरोना बेखौ जोङो दा दानि समजों नायोब्लाथ' जोङो जोंनि बर' हारिखौल' बे एम्फौखौहाय फिसिनानै जानायखौ नुलिया दा गुबुन गुबुन हारि फोराबो बेफोरखौहाय जों जानायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जासै आरोना । बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जोलै एम्फौनि जोलै लाखिनाया बे एमफौ सुनानैहाय सान्दुं अखा गोलैयै जायगायावहाय आलायनानै दोनग्रोनांगौ जायो आरोना । बिदिनो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो एम्फौखौ बेबायदि रोखोमैनो फिबोबाय थानाय बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हिन्जावफोरा खुन्दुं लुनायावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो आखा फाखाखा । ओ बिसोरो खुन बा फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ लुनाय जायो आर ना । खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंबाय थां खोनासंगासिनो
फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय खान्थिया जोङो मोनसे गाहाय मख'जाथाव होननानै बुंनो हायो । जेन'बा सिगां सिगां फिथोबखौ रुदबनानैहाय बिनि उनाव खाथ खाथ्रि बिलाइजों थफ्ला फिसा फिसा जुनानैहाय थफ्लाखौहाय गिलिर मुवाजोंहाय नारसिननानैहाय दोननाय जायो आरो । बिदिनो सानब्रै बा सानबासो लाखिनानै थफ्लाखौहाय खेवनानैहाय दै मोजांजोंहाय मोजाङै सुनानैहाय खुन्दुंखौहाय लुयो आरो । जोंनि बर'फोरा खुन्दुं लुनायनि सोमोन्दैहाय गोबां राजाफोरानो बायदि बायदि खोथा बुंलांदों आर ना । बिनि गेजेराव राजा राममहन रायाबो सासे जेन आरो जोंनि बर' हिनजावफोरनि खुन्दुं लुनायाबो गावसोरनि बानायनानै लानाय खसे न'आवहाय खुसुं बिखुंनि थावख्रि खालामनानैहाय खुन्दुंखौ लुयो खोनादोंना नोंथां? औ आरो बिनि उनावहाय गाब गानाय होननानै बुङोब्ला जोङो खुन्दुं लुनानैहाय खुन्दुङआवहाय गाब गानायाबो जोंनि बर'फोरनि गावसोरनिनो हुदाखा। ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवाफोरनिफ्राय गोसोम गोथां गोजा आरो- खान्थाल मादानि गाब गायोमोन आरोना । फिथोब लुनानै दिहुननाय खुन्दुंआवहाय गाब गानो नाङाबाबो ओ ओ खुननिफ्राय दिहुननाय खुन्दुंावहाय गाबा गाथारोमोन आरोना ।
आन बा
आरो बिदिनो जि दानायावबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जोबोर आखा फाखाखामोन ओ बर' समाजावहाय जोंनि बर'नि समाज गोदोनिफ्रायनो मोनसे खोथाया दिनैसिमबो सोलिबोगासिनो दं आरो ना । सोलिबोगासिनो दं माने जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय बे खोथाखौ जोङो दिनैसिमबो खोनानो मोनो जे जि दानो रोङि हिनजावफोरा हाबा जानाया गोब्राब होननानै ओ दानि समावथ' जोङो बारा खोनाया । नाथाय थेवबाबो अबेबा बबेबा गामियावहाय जोङो दासिमबो बेफोर बाथ्राखौहाय खोनानो मोनो आरोना। बिनिखायनो गोदोनि समावहाय बिमाफोरा गावबा गाव फिसाफोरखौहाय सम जाब्लानो ओ जि दानो जि दानो फोरोंनायखौहाय जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो ओ बिमा बे फोरनि फोरोंनायनि थाखायल'दि जोंनि बर' हिन्जावफोरा जि दानो गोरों जायो । बिदिल' नङा आरो । उन्दै समनिफ्रायनो गेलेनायनि फावैनो जि दानो सोलोंखायोमोन ओ दिसखाथाफोरजों सुदाम दानाय दानाया बेनिनो माखासे गाहाय मख'जाथाव। ओ जों गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा खुन्दुं लुनायखौहाय ओ बा जि दानायावहाय आगर जे एरखाङो बे आगरखौहाय बिसो सोरो गुबुननिफ्राय नायनानैहाय दसेनो गोसोआव थाखायोमोन आरोना बिसोनो था खाय लिरनांगौनि गोनां थिबो जालायामोन ओ बिसोरो एसे नायब्लानो गासिखौबो गोसोआव थाजोबोमोन आरोना ओ नाथाय जों दानि दिनावहाय खायसे खायसे आइजोफोरा जि ओ जि जायफोरा जि दायो बिसोरो आगरखौहाय गोसोआव थाब्लाबो माने लिरनानै लाखायो आरोना बिदिनो जो गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा जि दा नायनि जि दानायनि थाखाय माखा से गोबांनो सुबुं मेथाइफोरबो रोजाबनानैहाय गावसिनि गोसोखौ गोजोन होनो बा जि दानायावहाय मेंग्लिनाय देहाखौहाय ओइ ओ मोजां खालामनो थाखाय माखासे थाइफोरबो सुजुनानैहाय बिसोरो गान खननानै दानाय लुनायखौ दानाय लुनाय माखासे खोथाखौबो जों मोनथिनो हायो आरोना।
औ नोंथां।
औ बिनिफ्राय बे मेथाइजोंनो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावसिनि जि दानायनि रोंगौथिखौ गोसो मानसिनो बा गुबुननि सिगाङावहाय बे मेथाइजोंनो फोरमायनाय जायोमोन आरोना। गंनै गंब्रै गरखाजोंहाय जि दानायखौ जोङो माखासे हिनजावफोरा बयबो रोंजोबखायो। ओ दानि दिनावबो रोङो नाथाय जों बारा खौ नुलिया आरोना नाथाय गरखा गंबाजों जि दानाया गोरलै बाथ्रा नङामोन आरोना गोदोनि समावहाय जायखौ जोंनि गोदोनि आबै बा जोंनि आइमोना रोङोमोन आरो ना औ बे गरखा गरखा गंबाजों जि दानाय
हेलौ
खौहायनो बिसोरो बे जिनि गेजेरजोंनो फोरमायोमोन आरोना। ओ दा आंनि बुंनांगौआ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथां दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा जेरै ओ जोंनि बर' समाजावहाय माबोरैहाय ओ एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं बेनिफ्राय खुन्दुं लुनानैहाय सि दानाय बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिबाय थिग बेफोरबायदिनो आंबो जोंनि बर' समाजनि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों आरो जे नोंगौ नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर' आइजोफोरा गाव गावसोरनो गावसोरनि गानग्रा जोमग्रा बा हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा सि जेरैहाय जोङो दख'ना फास्रा ओ आर'नाइ गामसा बेफोरबायदिखौ जोङो गावसोरनो । दानानै लायोमोन आरो बेफोरखौ दानो थाखाय जोंहा मा खालामोमोन जे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरनिफ्राय जों बेखौ बुथुमोमोन जेरैहाय नोंथाङा बुंबाय जे ए एम्फौनि फिथोफ बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुनोमोन बिदिनो जेरै खुननिफ्राय खुन्दुं दिहुनोमोन बिदिनो खुन्दुंखौ जोङो गाबहोनो थाखाय मा माखासे ओ हाग्रा बंग्रायाव जोङो बिलाइ बिफांनि बिलाइफोरखौ खांनानैहाय बायदि रोखोमनि गाब होयोमोन बे गाबफोरखौ बिसोरो माने बा बेे बिफांनि बिलाइखौ माबे बिफांनि बिलाइजों गोरोबहोयोब्ला जे गोजा गाब जागोन बा गोथां गाब जागोन बेफोर गाबखौ बिसोरो माने बिसोरनि बागै गियान दङमोन आरो थिग बेबायदिनो बिसोरो हा बेखौहाय गाबगानायजों लोगोसे बे मा ओ सि दानायाव मा बाहायोमोन जोंहा हिसान जायखौ जोङो थाथसाल होन्नानै बुंनाय जायो हिसारखौ उम आ दानो थाखाय बिसोरो मा जोंबो साल खुन्था नांगौ जायखौ साल खुन्था सालबो होनना बुङो जोंनि सा खौहाय सालु थुनथा थब्रै गायनानै बेखौहाय आ सालखौ जोङो लगायनानै दानाय जायो बेहाय गोनांथि जानाय साल दानायाव गोनांथि जानाय माखा माखासे मुवाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै गन्थि गनद्राय बिदिनो ओ माखु थाबाय ओमफ्रायहाय गान्दै रासो बेफोरबायायदिसिना नांगौ मुवाफोरखौ बिसोरो बुथुमनानै लायोमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा सि दानायनि सिगाङावनो गिबियाव मा जोङो खुन्दुं सोंनानै बा खुन्दुंखौ जोङो नांगौ रोखोमनि सोंनानै बेखौ जोङो खालामना लाग्रोनाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा खुन्दुं थुननो थाखाय जेरै जेन्थेर सोरखि बेफोरखौबो जोंहा बाहायनाय जायोमोन आरो मोनसे बुस्थु जे थावख्रि लुनाय बेखौबो जोंहा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थायोमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे समाव फोथायनाय दंमोनदि जे आर'नाइ जोंहा आर'नाइखौ मा गोदोनि समाव बहाय ओ ओ बर' हिन्जावफोरा गावनि फिसायफोरा जुदि दावहायाव थांनो नागिरब्ला हर हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुं थुनानै बेखौ दानानैहाय गावसोरनि हौवाफोरनो हरनाय जायोमोन बेजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन जे जुदि बेखौ जोङो हर हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुं थुननानै बा दानानै हरनो हायोमोनब्ला जोंहा दावहायाव देरहासार जाना फैयोमोन बा ओ दावहायाव बेहाय जिउ खोमानांनाय नङामोन होनना जोंङो फोथायोमोन आरो जुदि सोरबा सुबुङा बेखौ दानानै हरनो हाया अब्लाथाय बियो माने बिसोरनि खैफोद लाबोगोनखौ सानहरोमोन थिग बेबायदिनो जोंनि गोदो गोदाय समाव बेफोरबायदि आर'नाइया सोलिबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेखौ जोङो मा खालामनाय नुनो मोनो जे आ आलासि बरायनाय बा सोरबा आलासि फैयोब्ला बेखौ जोङो बेजों मान बावनायखौ जों नुनो मोनो आर'नाइजों आर'नाइ खौ जोंहा गोबां रोखोम बा बायदि बायदि माबानि जों नुनो मोनो ओ गुननि जों नुनो मोनो आरो बायदि गाबजों जोङो बेखौ एरफबनाय जायो आरो आरो बेहाय जोङो गुबैयै मा आगर बाहायो होनोब्ला हाजो आगर आरो थाइगिर बिबार बे मोननै आगरखौ जोङो बे आर'नाइाव बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना फोर बा फास्राफोराव गाननाय जोमनाय माखासे आगरफोर दं जेरैहाय लाव बेगर ओमफ्रायहाय थाइगिर बिबार हाजो आगर आ फारौ मेगन दावराइ बिदिनो मोसा मेगन बा बायदि रोखोम बिफां लाइफां बेफोरखौ जोङो मा ओ गानग्रा जोमग्रा बा दख'ना जोमग्रा बेफोराव जोङो एरफबनाय जायोमोन बेफोरो जोंहा मोनसे मिथिंगाजों गोथौ बा खाथि खाथि सोमोन्दो दं होनना जों बेखौ फोरमायो मानो होनोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों नांजाबनानै जोंहा मा ओ संसार जाबोबाय थादों आरो आरो संसार जाबोगासिनो दिनैसिमबो । ओम जोंहा मा गोदोनि समाव जाबायदि सि बा साल दानाय नुयो । मोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायाददिखौ जों न'खर न'खर नुलियानो होननानै जों बुंनो हायो । मानो होनोब्ला आथिखालनि मुगाया जोंहा मा दोरोङारि आदबजों दानायखौ जों नुनो मोनला बिगियानारि आदबजों बानायनाय माखासे ओ गानग्रा जोमग्रा जेरै दख'ना गामसा बेफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनसै। जाय मेसिनफोरजों दिहुनजानाय जायो बेफोरखौ जोंहा मा गोरलैयैनो हाथाय बाजारफोराव फाननायफोरखौ नुनो मोनो आरो । नाथाय आं बुंनो सानोदि बैफोरखौ जोङो दोरोङारि आदबजों मावनानैहाय बेफोरखौ जोङो बेफार फालांगि खालामनानैबो जानो हायो जायनि गेजेरजों न' खर सुंथानाय बा न'खरखौ जौगाहोनायाव गोबां हेफाजाब होगोन बेखौ आं सानहरो आरो । आरो जोंहाबो जोंनि बे दानाय लुनायनि जे हारिमु बे हारिमुवा जोंजों लोगोसे अराय थांफाबाय थायोब्ला जोंहा इयुनाव बा इयुन जोलैनि थाखाय बेखौ जोङो थिलांबाय थानो हायोब्ला जोंहा ओ इयुनाव जोंनि जे
इयुना जोंना गोजों जागोन आरो नोंथां आं बेखौनो बुंनानै जे नोंथांनिसिम जे जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेनि सायाव फोरमायथिबाय जे आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव बेफोरनि सोमोन